हेलौ
हेलौ
औ
ओ लोगो मा खामदो
दंङो ओरैनो
आ
ओ एसे बारा मोजां खोनाखै नेदा खोनाबाय न'आवनो
न'आवनो दं बहा दंदों।
न'आवनो दं आंङो
ए मा खामबाय थादों मा खामबाय थादों
ओ दा ओरैनो दङ जेबो बेस्थ' गैथ' आ
उम बोथोरफोरा माबायदि
बोथोरफोराथ' दा बिराद गरम दैज्लांनिबो बोथो बोथोर मोनफैबाय ना
उम मानसि जानाय
खोथियाब जोंहा खांख्रिखला आलुसोमोन नोंसालाय?
ए जोंहा माबासो अमा बेदर आलु
अ ओमफफ्राय दा बोरै बोरै सोलिदों सिदिं बोथोरा
बिदिनो गरम दैज्लां सफैबायना बे जोंहा दैज्लांनि एसे रायलायसे
औ दे दे बुंदो दे
नोंसिनिथिं खोथिया फोबाय
ओं सोरबा सोरबा फोहांबाय
ए जोंथिम फोथ'वाखैनो
अ नोंसोरनिथिं मा मा माइ गायो ओरैनो सरासनस्रा
इ बिदिनो रनजित परिमल बेफोरबायदिनो मा गोदान गोदान ओंखारदोंना माइफोर
औ
बेफोरखौ गायो नोंसिनोथिंलै
जोंथिं जयबांला परिमल माइ और जयबांला परिमल ओमफ्रायो बिदिनो गुबुन गुबुन रनजितफोर आरो सिगां गायनाय माइखौ दा गारनो हमबाय ओमफफ्राय दा गोदान गोदान गायनो हमबाय
गोदान गोदान ओंखारबायना
औ ओमफ्राय नोंसिोरनिथिं मा मासनिफ्राय माइ गायनाय जायो
जोंनिया जुन जुननि लास्ट आमथिसुवा बायनानै गायनायानो जायो बांसिनानो जुलाइनिफ्रायनो गायो जोंथिं नोंसिनथिलाय
जोंथिंफोर नै दा एप्रिल मे जाबाय जुन जुलाइ बेयावनो गायो मास मोननैयावनो बांसिनफ्राय्राय गायखांजोबो आरो
आमथिसुवानि सिगां गायो नोंसोरनिथिं
औ सासे सानै बिदिनो गायो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय बांसिन उनावाय आमथिु फा बायबाथाय गायो आथि सहन सिगां माइ गायबा हाथाय एम्फौ जायो होननानै बांद्राय गाया मानसिफोरा
औ जायो नंगौ नंनायालाय दै जाजोबथारबायना नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं दै जाजोबथारबाय खोनायाखै हेलौ खोनायाखै नामा माबोरै जाखो हेलौ हेलौ नोंसिनिथिं दै जाजोबथारबाय नामा होन्दों
अ जोंथिंजाय दल हाना जायगाफोरा बेखायनो दै जाजोब्बाय आरो दा बोरि जायगाफोरावबो दैयालाय जाबाय आरो जोंनिया बांद्राय गोरान नङा जायगाफोरा
उम ओ
ओमफाय दा एसे इदिनो आलिफोर दानहांबाय आरो दैज्लांनि खामानि नालाय एसे सिगां सिगां आलिखौ खोना दोनबाथाय दैया थाथेयोना बेनि थाखायनो दै आलिफोरखौ गाय आलिखौ खोना दोनखायो आरो दै बासायनो थाखाय
ट्रेक्टरजों हालौवोना मोसौजों हालौवो
दानिया फ्राय टेक्टरजोंनो हालौबो औ औ मोसौ गैला
औ दानियाव आरो मोसौ थाबावलाना बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालौवो जोंथिंबो बिदिनो जोंथिंबो बिदिनो ओमफाय हाजिराफ्रा बोरै बोरै?
हाजिराया हाजिराया थांनाय बोसोराव देरस' दुइस' जादोंमोन देग्लाय बारायगोन ना मागोन बोथोरजोंसो बोथोरजोंसो मिथिगोन आरो दा जेबो मिथिथ'वाखै बारायनो बारायनो थाखाय सम्भावना दङ।
खोथिया फुनायफ्राबो आखाइ हिसाबसो ना?
औ औ
आखासेयाव बेसेबांसो नोंसिनिथिं
दस थाखा आठ थाखा होयो आरो
अ ओ बिदिनो जों थिंबो
औ
दस थाखा आठ थाखायानो
औ बे खोथियानि फिसा फिसा मुथा बोखानाय दंना बेयाव खैथा खैथासो होयो बायदि
जोंनिया मोनबा सयथा बिदिनो फिसा फिसाबाथाय सयथा होयो गिदिर गिदिरबाथाय मोनबा होयो खोथिया गोलाव गुसुंनि खोथा थायोना
औ औ
नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिंबो एखेफ्रा मानो जायो नोंसोरनिजों
उम एखेयानो जागोन
औ आरो माइब्रा माइफोरा थाबनो ओ एसे गोबावसिन लायो माइब्रा माइरङा अ माइब्रा माइया मोननो था खाय
माइब्रा माइखौसो बांसिन गायोना नोंसिनिथिं
औ औ बेलेगाव साप्लाय खालामो नालाय बेनि थाखायनो माइब्रा माइखौ बांसिन गायो आरो जोंथिं
ओ दाम मोनसिनो ना उम जोंथिं जोंथिं गाव गाव जानो आन थाल गायो
अ
नोंसिनिथिं ओरै साप्लाय खालामनो मोजां जायोना
औ औ औ बेलेगथिंजाय अरुणाचलाव लाङो नालाय इनिखायनो दामा एसे बांसिन मोनो आरो
माइ गायगोनना गाया नोंलाय
माइ गायो
गायनांगौ
औ
जाथारसिगोनानो नै समा जाथ थारबायानो गैथारला दिनै गैलानो हाबजेनबायानो
औ दैज्लां बोथोरा
उम बोथोरफोरासो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि खरान जानाहोबा गैला आरो
औ
थांनाय बोसोराव खरान जाना होनानै बिराद लस जादोंना
औ
नोंसिनिथिं गायनो हाजोबदों जानो
औ जोंथिंजाय गायनो हादों हानाया
ओ
होमबा नोंसिनथिं हायाखै आरो ना
गैया जोंथिं गायजोबनो हायाखै मो माइआ बारा मोजां जायाखै खै थांनाय बोसोरावहाय खरान जाना होदोंना
औ
देग्लाय मोजाङै मोजां जाबानो जाबाय अखा हाना होबानो नो मोजां जायो अखा हादों जानो नोंसिनथिं
जोंथिंथ' दा हायाखै अखाया एसे सिगाङाव हादोंमोन मोन मैया दाख्लैफोरो एसे हाबायानो थादों
अ उम हानो नागिर दा बिथिं जोंथिं दै बुरजा बुरजा नांगौ जाथारो
औ
नोंसिनिथिं दैबाना जालायनाय हाबासो जोंथिं जायो
औ
आ न' ओमफफ्राय दंजोबो ना गासिबो मोजां गोजादा गासिनाबो खबरफ्रा लोमजानाय साजानाय जाथ'थाराखै
गैया जेबो गैथ'वा दा माने
उओ
नोंसोरनिथिं नोंसोरलाय नोङो
जोंथिं दैज्लांनि जानाय फिथाइ मोनदोंना लिसु थाइजौ जानानै लोमजालागासिनो मानसिफ्रा
औ
जानायफोराबो बे समावसो जायोना।
औ आ फ्राय बेनिफ्राय नोंसिना माबायदि सिस्टेमाव गायो माइफोरखौ
जोंथिं जों आथिं हाजिराबो गायो थिखाबो गायो।
अ मानसियानो गायोना मेसिनजों गायो।
जोंं सोरबा सोरबा मेचिं लायो। सिनि ल बा बिनि थाखायनो फ्राय सोरबा सोरबा बाहाया आरो
औ
थालांजोबनो नागिरो ना थैजोबनो नागिरो मेचिनजों माबानाया ओंखायनो हाजिरा बिदिनो थिखाा होयो।
औ
आदिफोर लायो मानसिफोरा गायो नोंसिनिथिंलाय
जों मिथिङा मानसिफोराबो थिखा थिखाखौथ' बारा होआ बांसिन आदिखौनो गायो ओमफफ्राय नङाबा न'नि निजा निजाखौ गायो गायो आरो बांद्राय बुरजा गायला दानिया हाजिराजों हाजिराजों माइजों मिलाया होननानै दा गाबाव गाव जानो आन्थाल' बिदि गायग्रा जाबाय आरो मानसिफोरा
गावबागाव न' न'आवनो बुरजा बुरजा दंखायोना गायगो
औ दङ दङ औ
हाजिरा बिदिनो मालायनाव माबाफोर आदिफोर गायबाथाय माबायो माबानायालाय फैसाफोरा बांसिन थाङो गावबागाव न' न'आवनो गायनांगौ आरो जानो आन्था साबसिन जायोना
औ
माइरंफ्राबो दाम बारायजोबथारबायना
औ
गायनाय हाजिराफ्रालाय दाम दाम नंगोना नङा नोंसिनिथिं
नंगौआनो बारायगासिनो थायो बोसोरफ्रोमबो
और बोसोरै बोसोर बाराय ना
औ
माइरंनि दामफ्रा बारायजोबबायना
औ इदिनो फिफटि सिक्सटि ओइटि नाइन ओइटिसेबां थांदों आरो दा माइब्राफोरा
ओ दे मोजांबालाय ना
औ दे दे
दोनसै दे होमबा
औ औ दे लोगो दोनदो